हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथांसिम।
खुलुमबाय।
सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
बो सानजुफुनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। ओ हेलौ
औ खोनादों ना?
जों गुबै आयदायाव फैनाया मोजां जासिगोन।
औ जोङो खारलुं सल'मानि समाज आरो हारिमुवारि सावगारिखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ खारलुं सल'माया ना खारलुं सल'माया मन'रन्जन लाहारिजों ओ दिहुनजानाय गांसे ओ सल'मा बे सल'मायाव ओ बर' हारिनि माखासे समाजारि थासारिफोरखौ फोरमायनाय जादों। ओ जेरैहाय आबाद मावनायानो दं ओ आबाद मावनो थाखाय हालेवनाय ओ बिदिनो मोनसे समाव बर' हारिया लेखा फरायाव गोग्लैसोनायमोन बेनि सोमोन्दैबो मिथिनो हायो आरो बेजों लोगोसे बर' हारिया ओ मोनसे समाव जायगा लानानै जायगा सोलायबाय थानाय माने मोनसे हारियावनो मोनसे जायगायावनो थाथिर नङै बेखौबो मोनथिनो हायो जोङो खारलुं सल'मानि गेजेरजों। ओ बे जों लोगोसेनो जों ओ नायनो थाङोबा बेयाव गाहाय आखु आवग्रिदों गहेल मुंनि ओ आखुवा बेखौ गाहाय आखु आवग्रिदों आ बिफाया बेखौ ओ जेब्ला मेट्रिक मेट्रिक ओ बिए खौ जेब्ला बि ए खौ ओ फेल जानानै फैयो न'आव अब्ला बिफाया बेखौ ओ ख्रिला नङाब्लाथाय हाबा जा होननानै थिनदोंमोन नाथाय बे खौ बि ओ ओ गहेला मोनसेखौबो खामानिखौ मावफुङाखैमोन बेनि सोलाय ओ न' गारना थांनानै ओ गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनानै ओ उनाव लास्टाव ओ मिरिफोरजों ओ मिरिफोरजों जोबथेना दोनजादोंमोन आरो उनाव ओ बुथार जानो नागिरनायाव बियो न'सिम खारबोफिनदोंमोन ओ बेनि बे सल'मायाव जों समाजारि सावगारि होननानै बुङोब्ला गोबां मोनो जेरैहाय जों मोननो हायो। ओ जों मोननो हायो जेरैहाय आबाद मावनायखौनो मोननो हायो। बेफोरबायदिनो ओ ओंखाम ओंख्रिनि बाथ्राखौ मोननो हायो आरो बिदिनो गामि ओनसोलनि बर'नि ओ गामि ओनसोलनि बाथ्रा मोननो हायो। बेफोरबायदिखौ मोननो हायो आरो जोङो।
बेवहाय ओ जेनेबा समाजखान्थि बेनिफ्राय आलासि सि सिबिनाय ओ खारलुं आखु मैहुर खालामनाय औ। आरो गुबैयै आबाद मावनाय बेफोरखौ मोननो हायो आरो।
औ मोन हायो औ। औ ओ नोंथांनि बायदिब्ला खारलुं सल'मा ओ नोंथांनो खारलुं सल'मानि ओ जि सल' बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
ओंखार रं सल'माया गुबैयै ओ बेवहाय खारलुं ओ गुबै मुंखौ खारलुं दोननाय जादोंब्लाबो बेवहाय गुबुन गुबुन ओ रोखोमै बे खारलुं खारलुं सल'मानि सो सोमोन्दै जोङो ओ खारलुंनि ओंथि खौ मोननो हायो ओ
बुंनायफोरबायदिबा ओ जेरै खायसे खायसेया बुङो जेनेबा बर'फोरनि खारलुं आखुखौ लानानै दिन्थिनाय आरो खायसेबा बुङो गहेलनि गुबै आखुखौ दिन्थिनो बेनिफ्राय जों साननो थाङोब्ला बेवहाय गुबैयै ओ गहेलखौनो बुंनाय जादों जिहेथु गहेला
बियो थाथिर नङि गोसोखौ लानानै
उम उम नंगौ थाथि नङै गोसोखौ जेननो मोनसे मोनसे जायगायावनो थाथिनो हायाखैमोन गहेला
ओ उरां फारां गोसोखौ लानानै बियो ओ दावबायदिंदोंमोन
औ
बे गहेला मोनसे खामानियावनो थाथेरनाय नङै मोनसे आखुखौ दिन्थिनाय जादों गहेला जेरै बिफा बिफायाथ' जेनेबा आबाद मावोमोन बे आबादखौ बिथाङा मावनो गावनि गोसो गैयैनि थाखाय ओ आबादनिफ्राय बियो खारदोंमोन आरो बेनिफ्राय बियो मोनसे साख्रिबो मोनदोंमोन खोमा ने औ बे बे साख्रिनिफ्रायबो बियो थानो थिराखैमोन बे साख्रिखौ मावनानै बे थारथिराखैमोन
हाबा जा जुलि जानो थाखाय सिख्ला मोना नङा बेयो सानैखौनो मोनदोंमोन। ओ ओ बे ओ न'आव थानाय समाव बेनिफायबो बियो ओं आनज्रायदोंमोन बा खारखुमादोंमोन। नाथाय ओ बे सल'माखौ नायनानै बुंनो हायो गहेलनि आखुआ थाथिर नङा होननानै माने बेयो जेरावबो मोनसे जायगायावनो थाथाराखै बे मोन सेनि उनाव मोन से मोनसेनो मोजांख्रु मोजां मोजनिख्रु मोजां नागिर माने ओ माबा जायगाफोरखौ सोलायबाय थादों। दा बेफोरखौ नायनो थाङोब्ला जों गहिल औ औ औ।
बे सोलायनाय बेे आखुखौ बुंनो थांब्ला जोङो बैसोनि गोहोम गोग्लैनाय होनना बुंनांगोन मोनसे समाव मानसिया सुबुङा मोनसे बैसोआवहाय ओ बेफोरबायदि था थिर नङै गोसो आ जाखायो।
बेनिखायनो बेबो बे बैसोनि समावहाय ओ गावनि खामानियाव गोसो होथा होसारालासे बिनिफ्राय बैयाव बेनिफ्राय बैयाव बियो बास्लायबाय थानाय आखुखौ दिन थिदों आरो।
बेबो नंगौ दा जों बे समाव दा बे सल'माखौ जेब्ला फरायनो फरायनानै नायोब्ला बिजिरनानै नायो अब्ला बे सल'माखौ जोङो गांसे उदां सल'मा होननानै मोननो हायो मानोना बे सल'मायाव ओ आलांगा एबा गोदान मुगानि सल'फोरनि बादिनो ओ गुबै आयदाखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे ओ बे सल'मायाव जोबथाहैनायनि जेबो माने ओ थि माबा गैया। बेखौ नायनानै जोङो बेखौ ओ सल'माखौ उदां सल'मा होननानै बुंनो हायो आरो जोङो। हेलौ उम। ओ
औ बेवहाय ओ औ खोनादों बेवहाय ओ आबाद मावनायाव माखासे जाथाय फोर जादोंमोन नोंथाङा बे जाथायफोरखौ बुंनो हागोन नामा?
ओ आबाद मावनायाव जाथायफोर होननानै बुङोब्ला जोङो बेवहाय ओ गिबियावनो गहेल गहेलखौ नायग्रोनांगोन मानोना ओ गहेला जेब्ला ओ गहेला जेब्ला बेयो ओ माबाया ओ मे ओ बि ए खौ पास जानानै फैदोंमोन अब्ला बिफाया बिखौ आबाद मावनो थिननायाव आबाद थिलियाव बियो ओ मोसौ आरो मोसौ हालखौ लानानै थांदोंमोन बे थांनाय समावनो बियो बिनि ओ मेलेमाव माखासे बाथ्राफोरा सोमजिदोंमोन बिफा रायनाय बिफा बुंनाय बेफोरबायदिनो गावनि गोसोनि साननायफोरा सोमजिदोंमोन बे साननाय सोमजिनायावनो ओ थाथिरनो हायि बा सहायनो हायैनि जाहोनाव ओ गहेला ओ मोसौ हालिखौ दुब्लियावनो गारनानै ओ माबेयाव दुब्लियावनो गारनानै ओ ट्रेन मिमां फारसे आवगायलांदोंमोन आरो
गुबैयै जों बेवहाय बान दि बैनाय सावगारिखौबो ओ नुनो मोनो बेखौ बुंनो थाङोब्ला ओ गुबैयै बेयो बर' समाजनि नो मोनसे सावगारि
औ औ बेबो बर' समाजनिनो मोनसे सावगारि होननानै बुंनांगोन।
औ गोदो गोदाय बर' फोरा जिहेथु उम हाजिरा खामला मावनानै जायोमोन। बे समावहाय नआव नखराव रां थाखा फैसा दानि ओ गोनांथि जानायाव गुबुननियाव बान्दि बैनानै जा जानाय सावगारिया बे ओ सो खारलुं सलमायाव बेरखांदों जेरै ओ
गहेलनि बिनानाव
मुङा मा मोनथाय
गहेलनि बिनानावनि मुंखो आंबो
रानस्रेममोन नामा।
रानस्रेमा बिफानि मुं
सरि सरि गहेलनि बिनानावा जेरैहाय सासे माहाजोनाव थानानै ओ न'खरखो सालायनाय बा बिदानि फरायनायाव मदद होनाय बेफोर बेफोरो सावगारिखौ नुनो मोनो आरो।
औ बेखौबो नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे जों नायनो थाङोब्ला ओ बेयाव ओ बिफा जानानै गहेलनि बिफाया बिफा जानानै मोनसे मोजां ओ जायगा आवग्रिदों जेरैहाय सासे बिफाया गावनि फिसा फिसाखौ दिथा होनायाव ओ माब्लाबा रागाबो जोङो माब्लाबा अनोबो बेफोरबायदिखौ जों नायनो थाङोब्ला बे सलमायाव ओ गहेलनि बिफाया मोनसे बिफानि मोजां रलखौ प्ले खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ बे बेलायाव जोङो बिमानि आखुखौबो रायखांनो हायो। मानो होनबा। सासे बिमाया गावनि फिसानि सायाव ओ जोबोद अननाय
बे बिदैखौ जोङो बे गहेल बिमानिफ्राय मोननो हायो। जिहतु खामानि दामा खामानि गहेला खामानि दामानियाव एसेबां गोसो होसाराबाबो ओ बिमाया बिफानि रायनायावहाय एसेब्लाबो ओ दान थिराथ बिदि होयोमोन। जों बेनिफ्राय गहेलनि बिमाया गहेलखौ अननाय बे रोसिखौ मोननो हायो आरो ओं।
औ औ दा बेखौ नायनानै जों बुंनो हायो सासे बिमा जानानै गहेलनि बिमाया बा गहेल बिमा बिफाया बिमा बिफानि ओ माबाखौ ओ बिबानखौ मोजाङैनो रुजुनदों मानोना बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ जेरै बायदि अनो जेरैबायदि मोजां जाजानो लुुबैयो बेफोरबायदि मोजां जाजानो लुुगैनाया गहेलनि बिमा बिफानि ओ आ खुनि गेजेरजों बेरखांनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे गहिलाारि सासे अलसिया गोसोनि बा ओ मावनो बानानै खारबाय थानाय जेनबा जायगा सोलायबाय थानाय बेफोरखौ जों नुनोनो गिबियाव मिमां बेनि उनाव ओ गुबुन गुबुन जायगा अदा गिबियाव उदालगुरि बेनि उनाव मिमां बेफोरबायदि ओ जायगाखौ माने सोलायबाय थानायजों सोलायबाय थानायनि गेजेरजों गहेलनि आखुखौ माव‌नो बानानै अलसिया होननानै बुंनांगोन जोङो।
बे बेलायाव जोङो बिमा बिफा सानैनिबो आखुखौहाय ओ जों समानैनो मान होनो नांगोन आरो।
औ औ औ। दा बे समाव जोंना समाबो जोब्बाय
औ दे बिदि बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम बेखिनि ओ इनफरमेसनखौ मोननायनि थाखाय
औ बेखिनि सुलादखौ नोंथांनिसिमबो मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।